नोंथां औ नोंथां ओ नोंथांनो। खल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों एसे आबादनि बागै सावरायनानै नोंथांजों खल हरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां बुं।
ओ नोंथाङा एसे आथिखालाव मावनाय दैज्लां नि आबाद एबा मेसेंनि आबादनि बागै सुंद'यै फोरमायना होलाय नोंथां।
औ औ ओ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' थ जों ओ बर' हारिया गुबैयैनो आबाद मावनानैनो सोलिबोनाय। बा आबाद मावनानैनो जाबोनाय मोनसे हारि आबादानो जोंनि जिउ खुं नायनि मोनसे गुबै राहा होननानै जों बुंनो हायो। ओ आबादखौ जों गोबां रोखोमनि मावनाय नुनो मोनो। ओ आबादखौहाय जों गुबैयै दैज्लां बोथोराव ओ माइ आबाद आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला मेसेङावबो आथिखालावहाय दै दिहुननानै गायनायखौहाय जों नुनो मोनो नाथाय गुबैयै आबाद होननानै बुङोब्ला जों दैज्लां बोथोर बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङोब्ला माइखौनो मोनथियो। ओ बे दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो थाखाय जों माइखौहाय गिबियावनो माइजलिखौ नांग्रोगौ जायो गायनो थाखायहाय ओ बे माइज्लिखौ हाय जों गिबियावनो बस्था एबा माबा मोनसे आयजेेंआवहाय सोनानै दैयावहाय बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो। जाहाथे बियो एसे गुरै बा गाजा बेरनो हानाय बादियै जानानै फैयो ओ बेनि उनाव साननै बा सानथामनि उनावहाय बेखौ सोमनानै लाखिनाय बस्था बा माइनि बस्थाखौहाय ओ बोरियाव थिखांनाय जायो दैनिफ्राय बेनिफ्राय बे बेखौहाय जों बस्थानिफ्राय दिहुननानै ओम ओ हायावबा ओ माबा मोनसे आइजें बनानै हाय बे खौलामस्रानानै दोननाय जायो जाहाथे बिनि गाजायाहाय मोजाङै ओंखारबोयो ओ बेनि उनावहाय जों बे माइखौहाय फोनो थाखाय फोथार खौ नांग्रोगौ जायो ओ फोथारखौहाय एसे सफ फायै आलि दाननानै बा ओ बेफोरखौ हा हखौ खौ मोजाङै एवनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय बेवहाय ओ दैखौ सोनानै हाब्रु बायदियैहाय ग्लेब ग्लेब मोजाङै ओ हाब्रु खालामनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जों ओ लामनानै बा फेनस्रनानै दोननाय माइखौहाय ओ माबा मोनसे ओ आइजें बाल्थिं बा गामलाफोरावहाय बा दुख्लिफोराव लांनानै हाय बेखौ फोनो थाखाय ओ लाहार फाहार खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायादियैनो जों ओ सास्रि सास्रि फोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय मास मोनसेफोरनि उनाव बियो खोथिया महरै गोजौ जाबोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जों बेखौ ओ फुनो हानाय जायोब्लाथाय फुनायखौबो जों नुनो मोनो बे खोथिया फुनाय आदबखौहाय जों आखा आखा सिस्टेमावहाय फुनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनो माइखौ गायनो थाखाय ओ दुब्लिनि गोनांथि जायो बे दुब्लिखौबो खाहारायनाय आरो सामार होनाय खान्थिजों जों एवनायखौ नुनो मोनो बे बेफोरबायदिनो बे दुब्लिखौबो दै सोनानै मोजां मोजाङै हाब्रु ग्लेब ग्लेब खालामनानै माइ गायनो थाखाय थाग थियारि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेनि उनावनो जों फुनानै लानायखौ खोथियाखौहाय मोजाङै नांगौ बिबांनि राननानैहाय गायनायखौ जों नुनो मोनो माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि माइफोरखौ गायनाय नुनो मोनो जेरैबायदिहाय रन्जित माला बंग बन्धु ओ बे बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गोबां मुंफोरखौ जों खोनानो मोनो। बेनि अनगायैबो जों माइसा माइब्रा बेफोरखौबो गायनायखौ, नुनो मोनो आरोखि नोंथां ओ बेफोरबायदिनो आबाद, होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां मेसें बोथोरावबो मावनायखौ नुनो मोनो, मेसें बोथोरावबो गोबाङानो माइ आबादखौ आथिखालाव मावसै, ओ बेफोरनि गेजेरावबो जों मैगं थाइगंफोरखौबो मेसें बोथोरावहाय आबाद मावनानै गावनि जाबा गावनि फालांगि बा बेफारफोरखौ फोजौलांनायखौ जों नुनो मोनदों, बेफोर बायदियैनो जों मेसें बोथोरनि ओंख्रि एबा मैगं गायनाय होननानै बुङोब्ला गुबैयै, कबि फुलकबि बान्दा कबि लेस्रा गाजर, गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो बेफोरबादियैनो जों गोदोनिफ्राय आथिखालाव, आथिखालसिम ओ मैगं फोनानै जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो बे बेफोर मैगं थाइगं खौहाय हाथाय बा बाजाराव फाननानै गावनि न'खरखौ सामलायलांनायखौबो जों नुनो मोनदों,
नंगौ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नुनो मोननाय आबादफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ औ दे ओ आथिखालावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोल जा दैज्लां बोथोरनि आबाद बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेरै माइखौनो गायो आथिखालाव बांसिन दैज्लां बोथोराव बेनि अनगायैथ' जोंनि ओनसोलाव दासिमहालागै, दैज्लां बोथोराव गुबुन आबाद मावथ'वा जेरै नोंथां बुंनाय बायदिनो माइ, जोंनियाव बेबायदिनो एखे रोखोमैनो, मावनाय जायो जेरैहाय दा, नोंथां बुंनाय बायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनिथिंबो एबा जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो माइफोरखौ गायो जेरैहाय बुंनो,
औ
माइब्रा जोसा रन्जित आरो जोसा गुबुन गुबुन रोखोमनि आथिखालावथ' आरो जों मुं मिथियो गोबां रोखोमनि माइबो ओंखारबाय बैफोरखौबो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गायफैबाय आ दैज्लां बोथोरावथ' बे माइ गायनाय आबादानो, सोलि जोंनिथिं नोंथां आरो बिदिनो लोगोसे मेसें बोथोरनि आबाद बुङोब्लाथ' बिदि गुबैस' आबाद गैथा नाथाय फालांगियारि मावनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव गोबां, बा गोरान खेथि मावो जेरै बुंनो थाङोब्ला, गोबां गोबां बिगायावहाय जा हायावहाय जा थास' गायो आरो बे जों लोगोसे राजा बानलु गायो जेराव गोबां बिघायावहाय जा बे फोरखौ आबाद मावनानै गोबां रां मोनो एबा फालांगियारि खालामनानै गावनि न'खरखौ सुंथानो हानायनि गोहोआ, फैयो आरो बेजों लोगोसेनो मेसें बोथोरावहाय जा, गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोर गोरान हायावहाय जा गायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव, जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला तरमुस दालिम, ड्रागन ओ आरो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोंनिथिं नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ जायफोरखौ बिथांमोना आबाद मावनायजों लोगोसे फालांगि खालामनायजों, गावसिनि न'खरखौ सुंथानो हानायनि राहायाव फैनो हादों, ओ- नोंथां आं नोंथांनाव मोनननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथां।
औ सोंनो हागोन नोंथां।
ओ-आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जा गोरान खेथियाव जा एबा गोरान आबादावहाय जा। मा मा आबाद मावनाय जायो एबा मा माखौ बांसिनै आबाद मावनानै फालांगि हख खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां ओ-जोंनि ओनसोलावहाय। ओ-गोरान हायावहाय आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ जों नुनो मोनो जे बेसर। ओ-बे बेसरखौबो गोबां रोखो रोखोमैनो गोबां गोबां बिबांनि गायनायखौ जों नुनो मोनो बे ओमफ्राय जों गुबैयै ओ-थाव गुबैखौ मोननाय
नंगौ नोंथां नंगौ औ औ नोंथां।
औ औ
बेसोर आबाद मावनाया गोबां ओ-रोखोमनि‌। गोजौ फारसे दावाखबोनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय जोंनि गामि गफाफोराव। गासैबो ओ-ओनसोल बा गासैबो गामिफोरावनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे बेस आबादनि मावनाया जोबोर गोबाङैनो मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेसरखौहाय जों गोरलै। सम गोरलै गोरलै समावहाय बेखौ फुनानै जानायजों लोगोसे। थाव थाव बानायनायाव मुलाम्फा मोननो हायो बेनिखायनो। गोरलैयैनो जों बेखौ बानायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइ। होननानै बुङोब्ला जों बन बैग्रिखौहाय गोबां रोखोमनि गायनायखौ नुनो मोनो। ओ-बन बैग्रिखौहाय ओ-आथिखालाव गोबां हाथथाय बाजारावनो। मैनो ओंखारनायखौ नुनो मोनो ओ-बेफोरबायादियैनो जोंनि सोल फोरावहाय ओ-ड्रागन बा तरमुस गायनायखौबो। जों गोबां रोखोमैनो नुनो मोनदों बेफोरबायादिनो। फिथाइ सामथायाइ बा ओ-आबादफोरजोंहाय। ओ-जोंनि नखरखौहाय गोबां रोखोमनि ओ-रां रुफानि मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो आबादाबो मोन जौगाहोनायाव गुबैयै ओ-रोखा रोखायै ओ हेफाजाब होनायखौहाय जों नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदियैनो जोंनि ओन ओनसोलावहाय ओ-आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथांमोननि नखर बा नोंथांमोननि गामि गफायाव बेफोर आबादखौ। खौ मावनाय नुनो मोनो ना मोना एसे फोरमायना हो नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां ओब-जोंनि ओनसोल एबा गामि गफाफ्राव बेफोरबायदि आबाद मावो होनोब्लाथ जोंनि ओनसोलावहाय जा बेबायदि बेसर आबादखौ मावनाय जाया नोंथां। थां आरो बेसर आबादखौल मावनाय जायाना नोंथां बेनि अन ओंखायै जोंनियावहाय जा गोबां बे नोंथां बुंनाय बायदि तरमुस बेबायदि। थारुन आरो लोगोसे बानलु बैफोर गोरान खेथिफोरखौ मावनाय। जायो आरोना नोंथां ओ-जायफोरा बेफोर आबाद मावनायनि सिगांहाय जा गावनि नखरखौ सुंथारानो गोब्राब जायोमोन एबा गावनि फिसा फिसौफोरखौ फरायनाय फोरोंनायावहाय जों गोबां खस्थ मोनोमोन। नाथाय बैफोर आबादफोर मावनायनि बा दैज्लां बोथोरजोंल आबाद मावोब्ला दैज्लां बो बोथोराव आबाद मावोब्ला जों गावनि नखरफोरखौ। एबा जौगाहोनो हाया एबा फरायनाय। आरनायावहाय जों फैसाफोरखौ जों जेरावबो गथ गथायस्लाबनो हाया बेनिखायनो जोंनि गामि खाथिनि ओनसोलफोरनियावहाय जा गोरान हाया ओरैनो थागारनायखाय बैसोनि सुबुंफोरनि गोसोआव सोमजिखांबायदि गोरान खेथि मावनांगौ एबा गोराना ओनसोलफोरावहाय जा बैफोर बै मैगंखौ गायोब्ला जोंनि न'खराव सुंथानो हागोन एबा न' ए एसे जौगाखांगोन एबा राहा मोननायजों लोगोसे माखासे खामानिफ्रावहाय जा जों जेरै गोरलैयैनो हेफाजाब मोननो हागोन जेरै- लोमजाब्ला साजाब्ला जोङो फैसा बबेनिफ्राय मोनफ्रबसानो बेफोरबायदिखौ सानानानै बिथांमोना गोरान आबाद मावनायखौ जुरिदों आरोना जेरै बेफोरबायदिनो बानलुर थारुनखौनो गोबां गोबां बिगाफ्राव गायनानै बिसोरो मोजाङै मोजां फालांगि खालामनानै एबा गुबुन जायगायाव दैथायहरनानै फानहरनानै गोबां फोर हनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। ओ नोंथां औ औ नोंथां। जोंनाथ' समाबो जाबायना नों
खानानै फैबाय नङा हबा नोंथां औ।
औ नंगौ।ओ नोंथांजों रायज्लायनानैबो गोबां गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ आसा खालामदों नोंथांजों उनाव लोगो मोनफिनगोननानै गोजोननाय।
औ थारैनो नोंथां गोजोन्थों।